हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
अ खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो नोंथाङा?
अ आंङो दा माने ओरैनो जिरायनानै दं आरो ओमफ्रायो नोंथांङालाय मा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनो बिजिरायनानै दं
अ ओ नोंथांङा साहा लोंखांबाय? अ नोंथां आंबो लोंखांबाय
आ
ओमफायो नोंथांनि अ आंहा खबरा मोजांआनो ओमफाय नोंथांनि खबर आलाय माबोरै?
आंनाबो मोजांङानो दे खबरा
आ
ओं आंङो नोंथांनो मा होनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नों थांनाव माने ओ मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनोसो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथांङा माने सावरायनो हागोन दा?
औ नोंथां सावराय
ओ ओ ओ आं माबा औवानि सोमोन्दैसो नोंथांजों रायलायनो सानदोंमोन।
अ नोंथां रायलायजागोन दे।
ओ ओ
होनबा नोंथाङा आंनो औ नोंथाङा होमबा आंनो एसे माने औवानि ओ माने बाथ्राखो एसे फोरमायना होदो आरो
ओ ओ ओ मा होनो नोंथां? नोंथांङाथ' औवाखौथ' सिनायखायो। नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
ओ ओ माने जोंनाथ' सरासनस्रा गामि ओनसोलफोराव गासैनावबो थाखायो औवाया।
औ नंगौ।
थ' नोंथांङा औवानि बाहायनायनि सायाव माने बुंनो हागोन नामा? मा मा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो दा? जों नों नु -नुबोनाय माने नुनाय मिथिनाय
औ नोंथां आं ओमबा नोंथांनो एसे माने औवा नि बागै फोरमायना होनोसै जेरैखि जेखि माने आंङो दासिमबो आं जेनेबा मा मा नुबोदों बा आं जेनेबा मा मा खामानियाव जों औवाखौ बाहायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै होमबा आं नोंथांनो एसे गुसुंयैनो फोरमायना होनोसै आरो बिदिब्ला
ओ ओ ओ
जेनेबा नुनो मोनो। जोंनि लाइक औवाया थ' जोंना सबनिबो न'आवनो थाखायो। नङा होमबा? बारियाव जेनेबा औ गामि ओनसोलावबा बारियाव जा जोंहाथ' बयहाबोलाय औवा था थाखायो नालाय होमबा जोङो जेनबा औवाजों जेनेबा जोंहाथ बिराद ओ बेलेग बेलेग आलादा आलादा बुस्थु जोङो जेनेबा बाहायनाय जायो नङा होमबा बानायनाय जायो बा जेनेबा जोङो ओ ओ जेनेब बा दा जोंनाथ ओ माइ गायनायनि दिन नङा होमबा आबाद
ओ ओ
होमबा जोङो बिनि औ दा जोंहाथ लाइक खोथिया माइ गायनि सिगाङ जों खो थिया फैयो नालाय ओमफाय खोथिया लाइक खोथियाखौबो मोसौ बा इदि बेलेगफोरा माने हामा खालामनायनि जों जेनेबा औवाजोंनो बेफोरखौ बेराद गोमा होमबा मोसौजों बासायनो थाखाय मा माने खोथिया जेने मो जाङैनो रजनायनि था खाय आरो जेनेबा जों औवाजों जेनेबा जोंङो दाला सान्द्रि बेफोरखौबो जों हेबनानै जेनेबा औवा नो जों दाला जों जेनेबा माइरं जावनो था फाय औ जेनेबा माइ जावनो थाखाय नहले जोङो जेनेबा सान औ औ
दाथ' आरो मा होनो बे दैज्लां दैज्लां सम ना लाय जेखाइ खबाइयावबो माने बाहायनाय जायो आरो उम उम उम
बा बिदिब्ला आरो जोङो जेनेबा औवाजों जेनेबा जोङो बिदि आइ बेलेग बेलेग जेनेबा जोङो ओरै पेपार हक जेनेबा जोङो लेखा बेफोरनिबो जेनेबा आरो निउस पेपार हक जों आरो ब्लेक थानि ओ माने मेरला आलादा आलादा बुस्थु बानायनो हाया ओ हायो जेनेबा
ओ ओ बानायो दाबो मा होनो खायसे न'फोरखौथ' दाबो थ' गासिनाबो जेनेबा फाखका जाजोबबाय जेनेबा जाबाबो गामि गामि गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो औवाजों न' न' औवाजों लुनाय न' दाबो दासिमबो दं आरोना।
औ नोंगौ नोंथां औ आरो आं माने नोंथाङा बि दि होननायखाय मोनसे बा थ्रा गोसोखांबाय आरो औवानि बागै जेनेबा औवाया थ' बिराद रोखोमनि थाया होनबा नोंथां। आरो जेनेबा जोङो बा औवाखौबो जों जेनेबा नुनो मोनो जेनेबा औवा फिसा औवा जेनेबा औवा थेरे बा बुरखा औवा ओ बिदि जों नुनो मोना होनबा आरो जेनेबा जोङो ओ जेनेबा औवाजों जेनेबा ओ ओयो
थाखायबो मान मानलायनायनि थाखाय जों औवा खौ जेनेबा इदि बाहायनाय जायो आरोबा जोङो ओ गस्ला गसलि लामनो थाखायबो औवाखौ दान्दा हिसाबै बाहायनाय जाया होमबा नोंथां औ आरो गय फाथैबा जेनेबा गोजौनि बुस्थुफोर हान ओमफ्राय इनि थाखायबो जोङो औवाखौ माने बाहायनाय जाया होनबा आरो ओ होनबा नों थाङा होनबा आंनि जे औवानि बागैबो नोंथाङाबो आंनो एसे खोथानो फोरमायना होनो हागोन नामा नों? थां जेनेबा नोंथाङा दिनैसिम मा मा नुबो
ओ औवाजोंथ' जेनेबा ओ होनो बानायनाय जायो आरो नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जेनेबा ओ मा होनो बे दान्दाफोर बानायनाय बा बेनि उनाव न'फोरावबो जेनेबा खुन्था हिसाबै बाहायो
औ नोंगौ नोंथां।
हिसाबै बाहा यो ओमफ्राय इदिनो दा जों लेखा बिलाइफोर बानायनायबो बिजाबफोर बानायनायावबो माने मा होनो औवाखौ नो बाहायनाय नुयोमोन आरो दाथ' माने एसे जेनेबा आरेनले जाबाय नालाय दा एसेबाबो सोलायबाय बात बांसिनानो औवाजों आगोलनिफ्रायनो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना। नम
आरो आं माने नोंथां बिदि माने बाथ्रा खोनासं मोनसे खोन गोसो माने खोथा गोसोखांदों आरो औवानि बागै जेरै जेनेबा जोङो नआव जेनेबा जोंनि मोसौ बा एब बा बिदि बोरमा फोर अमा फोर जेनेबा बिनि थाखायबो जोङो जेनेबा खुथिखौ जों अमा जों बानायनाय जाया होमबा नोंथां औ आरो जेनेबा जोङो ओरै जोंनि गोथार सान जोंनि गो थार माने थानसालिफोरखौबो जों औवााजों ओं बिदि बानायनाय जायो औ औ।
जेनेबा मा होनो बाथौखौबो बाथौनि बेराखौबोथ बे औवाजोंनो बानायनाय जायो नामा
औ औ नोंगौ आरो जेरैखि जेनेबा जोंना औवा जेनेबा जोङो अमानि गन्द्रा लुनायफोरख बो जों औवाजोंनो हेबनाय जाया होनबा औ आरो ओरै मोसौनि जेनेबा मोसौनि थाग्रा बा एबा जेनेबा जोङो ओरै दाउ गन्द्रा हांसो गन्द्रा जोङो बेफोरजोंनो बानायना दोननाय जाया होमबा औवाजोंनो आरो जेनेबा जोङो ओरै बिबाराव जेनेबा जों बिबार गायबाबो जेनेबा बिबार गायबालथ जाया, बिबार गायबालथ जाया नालाय जेनेबा जों औवाजों औवाजों जेनेबा जों खौ बिबारखौ मोजाङै लाखि बेनि थाखाय जोङो बेरा दुमनानै होजायो। आरो ओ जेरै, जेनेबा आं दा माने मोनसे बाथ्राखौ गोसो सानदों आरो ओ औवाजो औवानि माने औवाजों लानानै जेनेबा जोङो ओरै औवा मेवायखौ मिथिखायो दा नोंथ
मिनथियो
जों दा औवा मे औवानिफ्राय जों दा औवा मेवाय जेनेबा मोन जायो नालाय आरो जों औवा मेवाय जोङो मेरला इदि आसार बा इदि बायना दोनजायो जेनेबा अ माने नोंथाङा जेनेबा औवा मेवायखौबो हानानै बा एबा ओरै फिसा फिसा खालामनानै माने नोंथाङा इदि बयामफोराव साफा बयामाव सोनानै दोनजागोन। एबा नों नोंथाङा एखौ माने गोबाव आसार बायनानै गोबावस सम जाजागोन आरो औ
नोंथाङा जाफेरबाय दा औवा मेवाजो बिदि नाजों संफेरनानै जाफेरबाय दा?
औ औ नोंथां जाफेरबाय ओमफाय नोंथाङालाय जाफेरबायना जाफेराखै औ
फेरबाय ना?
औ औ बानायबाय औ नोंथाङा बानायफेरबाय नामा?
आं ओ आं थ' बानायफेराखै बाट न'आव बानायनाय नुद आरो दि उ उम बेथ' दाना माने गा अ
औ औ नोंथां औ औ जेनेबा जोंनाथ थ' औवा मेवाइखौ जोंना जेनेबा ओरै हाजो साइदआवबो मोनो नालाय आङो खोनानाय बायदिबाथ' हाजो नि माने ओरै ओ माने औवा मेवाया माने बेनि बांसिन गोथाव जायनो माने जोंनि स्राय जोंनि खैजानि स्राय ओमफ्राय आरो माने हाजोनिया बांसिन गोथाव जायोनो नोंथांङा मिथिगौना बेखौ
बेखौ मिथिया आं सोंनोसो नायदोंमोन नोंथांनाव
औ जेनेबा ओरै माने बिसोरनिया माने एसे गोदोर गोदोरनो माने गोथावसिन जायो जोंनिफ्राय माने आसारफोर बानायनायफोरावबो जेनेबा जानायफोरावबो बिसिरना माने मोजांसि बिदिनो आरो आरो आं नोंथाङा जेनेबा दहाय बुंनो बुंनो नागिरदों आ आसारखौ माबायदि बानायो औवा मेवाइनि आसारखौ आरो
आ औ बुं
औ जेनेबा जोंङो औवा मेवाखौनो माने माने औवा मेवाइखौ दनानै लाग्रोबाय आरो जों जेनेबा आरो उनाव बेखौ जों बिगुरखौ लेमनानै बा एबा सा फा खालामनानै जोंङो सुनानै मोनसे इदि गामला गोदोराव जोङो जेनेबा फिसा फिसा बा नोंथाङा जेरै हायो जेनेबा गोलाव गोलाव बा फिसा फिसा माने नोंथाङा माबायदि लुगैयो बिदिनो हानानै लानांगोन आरो ना फार्स्टावनो सुनानै साफा खालामनानै आरो ओ नोंथाङा जेनेबा आसारखौ माबायदि माबायदि लुुबैयो ओ जेनेबा नोंथाङा ओ माने ओ फिसा ना गि गिदिर माने बेसेबां समाननि बा बेसे फाथ्ला बा बेसे गुसेब गुवार माने नोंथाङा जेरै लुगैयो बिदिनो माने नों हानालाग गोज आरोना पातला पातलाबा एसे गुवार गुवारनो बेनि उनाव नोंथाङा जेनेबा ओ आस सारखौथ' जोंङो थ' सोबा सोबा फिसायै जानो मोजां मोनो बा गोदोरै जानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेनि उनाव माने जेनेबा खायफा खायफाया जुदि गोदोस जानो गोस सोरबा गोदोर गोदोरनो हानानै नै जेनेबा बेखौ बयाम बयामाव माने साफा बयामाव बेसेबां नांगौ बेसेबां सोनानै दोन जायो आरो आ आरो जेनेबां थाङा जुदि फिसा फिसा नांगौबा होमबा नोंथाङा ओ औवा मेवाइखो एसे फिसा फिसा हानानै बा एबा नोंथाङा इज मोनसे गेलास इदि जोंना गेलास फिसा थाया होमबा दै लोंग्राया
अ अ
ओमाय नोंथाङा ओरै गेलास फिसाजों थुग्लिनो हागोन आरो ना बेखौ नोंनो नोंथांनो जुदि फिसा फिसा नांगौबा इदि जेनेबा फिसा फिसा खामनानै नोंथाङा जेनेबा बेसेबां नोंथांनो जानो बेसेबां माने नों थाङा बेसां जानो लुुबैयो बेसेबां माने बयामाव औ बयामाव माने नोंथा सोना दोनदो आरो बेखौ गोखैखौ ओमफायो नोंथाङा बे औ मेवाइखो माने ओ मास माने मास मोनसेबा माने सप्ताथामफोरनि उनाव जाज जागोनना ना गोखै जाजासिम नोहा एसे नेनो हास सिन आरो
ओ ओ
थाङा ओ बेखौ जेनेबा माजों जानो गोसोबा बेदरजों जानो ना नाजों जानो ना जेनेबा माजों जानो गोसो गोबाव सम नोंथाङा जाजासि सिगोन आरोना बेखौ औवा मेवाइखौ आरो इनि उनावथ' जोङो औवा मेवाइख खोथ' अनला बा दाउजोंबो जानाय जायो। बा जोङो ओरैनो औवा मेवाइख खौ ओरैनो बा खारै होनानै जाना जायो।
खानो ओ ओ ओ ओ नोंथां ओमबा समाबो जाबाय जोंना ओ दोनथ'लायसै नामा ओ ओ ओ दे उम ओ गोजोनथों।